खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों।
नोंथाङालाय खोनादोंना खोनायाखै?
खोनादों खोनादों।
अह मा मावदों नोंथाङालाय?
आङो ओरैनो दङ नै।
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ
औ नोंथां
औ आं माबा मोनसे बुंनो नागिरदोंमोन नोंथां
औ बुंलाय
नोंथाङा फ्रिबा जोंहा दाउ अमा फिसिनायनि आयदायाव सावरायनि दे
औ सावरायजागोन उरायजागोन दे नोंथां
सावरायनो हागोनना नोंथां
औ औ हागोन दे
अ बिदिब्ला जागायजेनसै नोंथां
उम नोंथाङानो जागायजेनदो नामा
औ दे बिदिब्ला आं जागायजेनसै
ओम
नोंथाङा दाउ अमा फिसिफेरोना फिसिफेरा
फियो
फिसियो ना नोंथां
औ फियो
अ बिदिब्ला नोंथाङा माबायदि माबायदि फिसिनायाव माबायदि मायदि बानायो मा आदार होनानै फिसियो बेफोरनि सोमोन्दै एसे खोथाना होदो नोंथां
औ आंथ' दायो अमा दङ आरो ना मानै
अ नंगौ नामा नोंथां
ओमबा आङो अमाखौ खोनथानोसै
औ नोंथां दे खोन्था
आङो इदिनो अमानोलाय बारा जेबो माबा होनाय जाया आरोना बिदिनो थास'फोर रुनानै होयो
औ नोंथां बेनि उनाव
रुनानै होयो आरो इनिफ्रायथ आरो जेबो भिटामिनफोरबो होलाबायनायबो जाया मोजां मोजां
अ नोंगौनामा नोंथां
उम
नोंथाङालाय
आंबोथ' दाउ अमा फिसियो नोंथ- थां फिसिनायालाय दाउबो दं आंहा
औ
दाउ दाउआथ' दस जानाय दङ आंहा
हो
दस खिजिसो जानाय दङ दाउआ नोंथां दाउ फिसिनायावलाय खस्थ' जाया इसेबां नोंथां औ फाननो हासि- गोन नोंथां दाउ फिसिनायाव इसिबां खस्थ' जाया
औ
माइरं सारना होनांगौ फैबाथाय दसे दसे। जाखांबाथाय आरो बेलेगाव मालाय आदार खनजानो थाङो। एम्फौ एनला बायदिसिना जानो। आरो मोनाबाथाय गन्द्र' हाबनोबा फैयो खेबसे। बेयाव आदार होनानै होनांगौ जेबो खस्थ नंङा आरो दाव फिनाया नोंथा।
औ ओमफ्रायो दिनैसिम दाउ फिनानै नोंथांङा
औ
रांफोर मोननो हादोंना हायाखै फाननानै
अ राङाथ बुहुद मोनबाय आं नोंथां बेजोंनो बुहुद नांगौ खिनिफोरखौबो मालाबा-मालाबा सुफुंनो हायो आंङो बेजोंनो गाननाय जोमनायफोरबो बायनानै लानो हायो एसे एनै गाव नांगौ खौ।
बियो‌ बिदिनो जेनेबा दाउनि दामा केजियावहाय बेसेबांसो? दा सोलिबाय
दाउनि दामाथ दा दाउजोखौ एसे बांसिन होयो नोंथां। दाउजोआ केजियाव माबा लायो माबा होयो ओ सारिस होयो ओमफ्राय आरो दाउलाखौ एसे खम होयो आरोना बिसोरो सारिस होजोबा।
मोजां नोंथां दाउफोर फिसिनायावबो मुलाम्फा दंङ नोंथांङाबो फैफेरा एबा फिनो हागोन।
आंङो फियो फिनायालाय आंहाबो दंङ।
औ नोंथांङालाय बेसेबांसिम मुलाम्फा जाखो‌ दिनैसिम दाउ फिसिनानै?
आरो लानाय जायाखै मोन‌ आरोना। दासो‌ लाजेनदों आंबो।
अ नंगौ नामा?
उं
बिदिबाथ नोंथांङा फैसा दांफेरनो मोनाखै खोमा ना दाउनि फैसा?
बारा मोनाखैबो होनजायो।
ओओ नोंथांङा अमा फिफेरबाय नालाय अमानिखौ खोन्थाना होलाय एसे बिसिबां-बिसिबां दिनैसिम बेसेबां फैसा दा मोनफेरखो दा अमा फिसिनानै?
मोन्नायाथ' आङो दाजों खेनन्थाम जाबाय आरो ना लानाया।
औ नंगौ नामा?
अमा मासेयाव बेसेबां मोनो नोंथांङा?
सिगां पास लानायाव फन्द्र हाजार ना मा मोनदोंमोन आरो।
अ नंगौ नामा?
दाममानो जाहैया।
अ होनोमबाथ नोंथांङाबो गोगोम-गोगोम मोनथारो अमा फिसिनायाव मुलाम्फा दंङ नोंथां।
लानो हाबालाय मोनो खस्थबो दंङ आरो।
औ बेनोथ नोंथां। खस्थनि फिथाइया गोदै आंहाबो अमाखौ फिसिनायालाय एबारसो फार्स्ट फिजेनदों आरो नोंथां। अमानि फैसा दाजेनफेरनो मोनाखै आङो एबारसो मोनगोन आंहाबो
ओमफ्रायो नोंसिनिथिं अमा फिसानि दामा बेसेबांथाय
अमा फिसानि दामा जोंथिंजाय तिन हाजार पास हाजार बिदि लायो नोंथां सारि हाजारबो लायो अबा अबा एसे फिसा फिसाखौ एसे खम लायो आरोना।
उम।
एसे लुथुम लुथुमफोरखौ फास हाजार लायो जों जोंथिंजाय नोंथां।
उम। अमा गिदिरजों फिसायासो दाम बांसिन मोनो माथो।
औ नोंथां बेनोथ' बेनि थाखायनो आं अमाखौनो फिसिनो बायोमोनबा।
खोनायाखै नोंथांनिखौ मोजाङै बुंफिनलाय
मा गिदिर लाबाबो लाबानो गैया होनदां
औ। अमा फिसायावबा बेसेबा दाम लायो। औ नंगौ नोंथां अमा फिसायावहाय जोबोद दाम लायो। बुरजा बुरजा अमा फिसाखौनो
बेनिफ्राय जोङो दाम होनानै खस्थ' खस्थ' खालामनानै फिसियो फेदेरो फोलावो बेनि उनाव आरो देरबाथाय दामखौनो होनो नागिरा नोंथां बे फारिफ्रा बिराद जारलासो। मा होनबावनो आरो खस्थ' खालामाबा मोनाना जि एसे मोनो बेनो आरो जोंनाव साननाय दङ।
औ अमानो मा मा दाना होयो नोंथाङा? खोन्थाना हो खोन्थाना होलाय एसे।
आङो अमानोलाय बिदिनो थास' एंखुर माइरंफोर रुनानै होयो आरो।
अ माथो मानसिफ्रा दानाबो होयो होननाय खोनादां अमानि दानाबो दङबालाय नंफां औ। होयोब्लाथ' माबायदि जागोन नोंथां देरगोना देरा
देरनायालाय मोजाङै आदार होबा देरो
औ हेल' नोंथां
औ खोनादों।
औ। र' आंबो एबारसो फार्स्ट टाइम फिनो नालाय नोंथां आं अमाखौ माबायदि जागोन मिथिथ'ला।
उ उ।
नाजानोसै मोजाङै मोजां औ मोजाङै मोजां फिसिनानै फेदेरनो नाजानोसै खस्थ' खालामबासो जायो नालाय खस्थ' खालामाबाथ' बहानिफ्राय फैसा मोननो नङा होमबा।
उम।
नोंथां। हेलौ नोंथाङा मा सिरि जाखो?
खोनादों नोंथां खोनादों।
औ नंगौ। अमा फिनायावबो मुलाम्फा दङ नोंथां खस्थ'बाबो। बोरैबाबा मोजांबो मोनलायलाङो आहा मानसिफ्रा माथो बिराद बुरजा बुरजा फानहरनानै एक लाख दुइ लाख गाहामनि फानहरनानै बहुद गाव गावनि नांगौखौ बायनानै लानो हायो। जौगायो न'खराबो नङा होमबा औ। लानो हाबा मोजां आरो।
दोन्थ'लायनोसै नामा?
अ बिदिब्ला नोंथां समा जाबाय ना? दे होनब्लालाय दोनलायनोसै।